हेल'
अ लोगो मा खालामद?
औ लोगो नै आं ओरैनो दङ'। नोंलााय?
आंबो ओरैनो दं। खबरफोरा मोजाङैनो दंना?
ओं दायोथ' बरथमान थिगानो दङ। नोंनालाय?
दङ' आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो। ओंखामफोर जाबायबा? अ आं जाबाय।
आंबो जाबाय दे उम। मा मैगं?
जोंहा दिनै दालिमोन दालि ओम फाय एह देस्रा फाजा
औ
नों सालाय?
जोंनाबो मैगङा दालि फ्राय आलुसोमोन ओमफाय फाफर फाजा।
ओ दिनै जोंहा माबा बैसागो बोथोराव ओ माने फालिनाय फोरबो फो फोरनि सोमोन्दै रायलायनसैना?
ओं ओं जागोन दे जोगोन दे रायलाय जायो।
नोंसिनियाव माबायदि फुजाफोरखौ माबायदि होयो बैसागोआव?
बैस बैसागोआव ना? औ औ बैसागो बोथोराव थ' जोंना गिबियावनो बैसागो होनबाथ' मोसौ बैसागो फैग्रोयो नालाय मोसौ बैसागो जाग्रोनानै ओम फाय मानसि बसागो फैयो। ओफ्राय मानसि बैसागोआवहाय। माने सेथि बैसाग दनि सेथियाव आरो ना। बेवहाय दिना। मन्दिराव हाबो आरो। फुजा खालामदों इसोरखौ सिबिनो थाखाय बेयावहाय सिगाङावनो औ- औ-। औ -औ- गुदियाव औ माने न'आव हाब्रोननाय जायो आरो ना। मोनफ्रोमबो गामियावनो गावबा गाव गावब गाव न'खराहाय
औ -औ -औ-।
नवावहाय आलारि बाथि जाय लगायनानै ओमफ्राय रायजोआ। बिजनियावहाय ज' ज' जाजाय ओंखारलाङो आरो बिदिनो आरो रायजोनियावहाय जोंना। थिनानै दोनखानाय दौरि थायो दौरि दौसि। ओमफ्राय आसारिफोर थायो आरो ओमफ्राय बिसोरो- मन्दिराव थाबनो थांग्रोनानै सिगां सिगां थांग्रोनानै मन्दिरखौ साफा सुफा खालामो आरो। मन्दपफोरखौहाय लिरस्रां-
ओमफ्राय बिदिनो आलारि बाथि लथा बेफोरखौ सुस्राङो ओमफ्राय आरो जोंना बोसोर गोदानाव बे इसोरखौ सिबिनाय जायो नालाय।
औ औ।
माहोनो थुरि ओमफ्राय थुरि ओमफ्राय उन्दखौहाय खांग्रा सुयो आरो ओमफ्फ्राय अन गुन्दै। उननि गुन्दैखौ नांथारगौ। हाजौ एब बुन्दैखौ हाय। मन्दपखौ लिरस्रांनानै ओमफ्राय बेयाव अन गुन्दैखौहाय सिम सिन होयो माने साजायो। बन्दखौ मन्दप ब साजायो ओमफ्राय। खांख्ला ओं ओं ओं खांख्ला। सिगां ओमफ्राय सुनानै। है। बिदिनो गय फानथै। बिबार प्रसाद थालिर ओमफाय जेसेबां हायो एसेबां मोननाय माने जेसेबांखि मोनो बे फिथाइ सामथाइफोरखौहाय माने इसोरनि नामाव बावो। ओमफाय सोरहाबा न'खराव फिथा सौरायफोरबो बानायो नालाय ओमफाय फिथा सौराइफोरखौ बो लाबोनानै इसोरनो बाउनो हायो आरो सोरबा सोरबा बाउफैयो बिदिनो बे बाउनायावहाय जोंना आलारि बाथि जालायनानै दै सान्थि सारो। जाय आर यैथिंजाय दौरि दुमसिफोरा गिबियावनो रायस'ननानै लाग्रोयो आरो ना फाय। इसोरखौहाय गाबज्रिग्रोयो। ओफ्राय गाबज्रिनायनि उनाव ओमफाय दौरिया माने गाहाय देवरि आरो नैथि देवरि बिदि थायो आरो ना।
औ।
फाय गाहाय दौरियाथ' रायसनबाय थायो ओमफाय नैथि दौरिनि खामानिया जाहैबाय जे रायजोफोरा जेसां हायो एसेबांनो न'आवहाय साखि जलायनानै ज' फैयो नालाय रायजोनि मन्दिराव ओमफाय रायजोनि मन्दिराव फैनायावहाय। जिरायनानै थायो आरो मन्दिर खाथियावनो न' सिं बायदि जायो नालाय मन्दिर सिङाथ' ओमफ्राय बेवहाय जिरायनानै थायो। तिरपाल बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो प्लास्टिक बायदिसिना लाबोयो आरो। फ्राय बेफोराव जेरायनानै ओमफ्राय नैथि दौरिया दै सानथि सारसिगोन ओफाय दै सानथि सारनानै दै सान्थि सारनानै ओमफाय मा होनो आलाब लायो आरो दोंसे इसोरनि नामाव फार्स्ट रायसनग्रोयो ओमफ्राय रायसननायनि उनाव इदिनो ओ ओं आर'ज खनसिगोन ओमफाय आर'ज दोंनै बबबा बबबा गामियाव दोंबासिम हालागै खनो आरो ना अबबा‌ अबबा गामियाव टाइमनिबो बिराद गुसुं जायोना। बैसागो बोथोरावथ' गेदेर गेदेर उन्दैखौबो सनमान लायो नालाय बिदिनो गेदेर उन्दै सनमान लानायबो जायो नालाय बेनिखायनो अबबा अबबा गामिफ्रा दोंथामफोरल' खननानैहाय मोनथिना लायो आरो मोनसे बेयावहाय इसोर इसोर साबेसे इसोर दङ बिसोरनि मुंखोनो लाजोबो आरो
अ
बे एकस' एकस' था बे इसोरनि नाम ओमफाय लानानै आरबाव जोबनायाव लास्टावहाय माइनाव आरो खनो आरो दे जोङो हासिबजों माब्लाबा सिथला थांनाय मानाय जायो नालाय बेनि थाखाय निमाहा बियो आरो माइनावनियाव आइ माइनावनियावहाय निमाहा बिसिगोन ओमफ्राय गोरोन्थि फोरखौ निमाहा होयो होननानै आर'जनि गेजेरजों
उम
फोरमायहरो आरो
ओमफ्राय इदिनो आर'ज जोबखांनायनि उनाव आरो बिदिनो जानाय लोंनायबो सोलि सिगन ज' ज' जाजायनो नोंसिनिथिं ओं ओं जायो-जायो। नोंसिनिथिं जायोना जाया लोगो इदि?
जोंनियाव जोंनिया एसे आलदा माने जोंनियाथ' ओ माने स्निथि सानखालि जोंना फालियो आरो
जोंना आरो बिदि आर'ज गाबनाय गैया आरो जोंनिया माबायो ओ इदिनो जैग' होयो आरो
अ
माने प्रसादफोरखौ फुं फुङावनो बिदिनो दा नों होननायायदिनो फुं फुङावनो माने जोंना बिदि थाखायो आरो माने सासे। थिखानाय सासे माने फर'हिद होनो बिदि थाखायो आर'।
औ।
ओमफ्राय बियो फैनानै बिदिनो मन्दिरखौ लिरस्रांफैयो। फुङावनो लिरस्रांनानै बिदिनो माबाफोरखौ बे फिथाइ सामथाइ जि मोनो बेखौ बुथुमना लानानै हानानै जगार खालामना लायो आरो। बेनि उनाव गासिबो मानसिफोरा आरो जमा माने ओ न'आवथ' फुजा होगोन नाल बेफोर न'खर न'खर माने बयबो न' लिरो। जि सुयो माने न'खौ गासिखौबो साफ फा गोथार बानायजोबो आरो। बे बिदिनो सानजौफु टाइमाव माने फुंनिफ्राय खामानि मावबाथ' सानसु जाहैखायोना। खामानि मावनायावनो। मानायावनो औ ओमफ्राय सानजौफु समाव बयबो। जमा जानानै माबायो आरो जैग खौ होयो।
उम उम।
मावखांबा बिदिनो जोंनाबो बिदिनो साहाफोर लोङो बुदफोर जायो। जोंना बांद्राय गोलाव गैया आरो। नाया बि मानसिया जमा। जमा जाबाय प्रसादफोरा ज' ज' ज'मा जाबानो अ प्रसादफोरा जमा जाबानो माने मानसिया ज जाबानो माने जैगखौ होयो आरो ओमफ्राय जैगआ बिदिनो थामजि मिनिटसो जायो। बिदिनो ओमफ्राय जैग होखांनानै बिदिनो ओ माने गोदोर उन्दै खुलुमलायो आरो जोंनाबो मान होलाय लायो।
औ औ औ
मान होखांलायनायनि उनाव आरो बिदिनो साहाफोर फुदुं ज जमा साफोरखौ फुदुंनानै लोंसिगोन ओमफ्राय बुटफोर जायो ओमफ्राय माब्लाबा बिदिनो बेलासिफोराव माने जोंना माने खेला बाद बादायलायनाय होयो आरो
ओं-ओं-ओं-ओं
माने जाखां लोंखां बेलासियाव बिदिनो माला बा बल जोलुर खेला बादायलायनाय होयो। मालाबा हेनजाव काबादि खेला होयो।
ओं
मालाबा आरो दिरुं बोलाय लायनाय खामानि माबा खेला होयो।
ओं-ओं
नोंसिनालाय खेला होयोना होआ?
खेलाखौ जोंनाबो लास्टाव होयो आरो बैसागोनि स्नि सान ओं स्नि सान जेब्ला जायोना बेवहाय लास्टाव जानाय लोंनाय जायोना थ' बे जा जानाय लोंनायावनो बेबायदि खेलाखौ होयो आरो अबावबा बा गामियाव फिसा होयो ओमफ्राय अबेबा आरो गिदिर खालामनानै माने गामि दर ब्रै दरबा लोगो होनांनानैहाय खुनो आरो बिदि फांसन बानायो। बैसागो बिदाय ओं-ओं-ओं उम फैसा थाखाफ्रा मिलायो दा देंखोगिरिफोरबो लिंहरो आरो मेथाइ खनग्रा। फैसा होनानै बिदिनो औ औ बादायलायनायबो जायो बिदिनो बादायलायनायाव ओं देरहानाय फार्स से केन सेथि नै थि इदि थायो नालाय देरहागिरिफोरा बिसोरनो माने बेलेग बेलेक बान्था थायो आरो एक्सट्रा एक्सट्रा बिदिनो हांसो हमलाय लायनाय हिनजावफोरनि होयो। हौवाफोरनि दाउ ओं ओं ओं दाउ नङाबा हांसो इदि ओमफ्राय बिदिनो बोराय बुरि बोरायजों सेंग्राजों दिरुं बोलायलायनाय
अ ओमफाय आङो माने माबाबो नुदो ओ बिदि थालेरखो गायनानै
ओं ओं मानखोनाया ओं ओं गस्ला खुनानै जे गोजौआव मानखोयो। उम जायो ओं ओं गोजौआव दाउ आलायलायनानै दोनो ना ओमफ्राय बेखौ जायनो हाननो हायो
इयो देरहायोना अ अ अ आरो बिदिबो जायोना सोरनिबा सोरनिबा गामिफोराव ओ मेगन खाथेनानै बिदि थामा बुनाय नोङाबा
ओं ओं थिं बुनाया। थिं बुनायखौ होनदोंदा?
अ नोंसिनावबो जायो ना?
जायो जायो बिदि जायो। खेनबा खेनबा फिदिङो फार्स्टाव मेगन खाथेनानै ओमफ्राय लावथि गन गन मोनसे होसिगोन दा ओमफ्राय इदिनो नागिर नागिर थांनांगौ आरो बुहैनांगौ। होयो जोंनियाव गेलेयो आंबो सान्स मोनबा।
अ देरहाफेरबायना फेराखै?
देरहानायाथ' आं उन्दैयावसो देरहादों ओमफ्राय देरनानै देरहायाखै। याव गेलेनायावहायलाय देरहादोंमोन आरो देरनानै देरहानाय जायाखै। खेनसेबो। फ्राय आरो नोंसिनिथिंजाय बै बैसागोआवहाय ओरैनो गामियारि लखेल माने खनग्रा ओंखारगोना ओंखारा फांसनाव?
अ ओंखारो खनो माने गामिनियानो खनो।
ए बैसागो मागायग्रा गोदो गोदान माने गोजाम बोराय बुरैखो जोंनियाव बिदि ओ ओ जोंनियाव बिराद बाहागो लायो आरो इदियाव
अ गोदोनिफोरासो
ओं ओं ओं ओं आरो इथिंजाय जोंनि मा खासे माने दोरोङारि मोसानाय गाननाय जोमनाय। देलायनाय बेफोरबायदि देलायनानै बादाय लायनाय जायो जोंनिथिं
औ दे मोजां दे। दे होमबा लाखिथ'नोसैनो लोगो उनाव रायज्लाय लायसिगोन अ दे।